हेल' हेल' नोंथां औ औ खोनादोंना? नोंथां ओ नो नोंथांजों नोंथांआ‌‌ आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हायो नोंथां ओ
औ नोंथां नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै माने
औ औ जागोन नोंथां औ
बिदिब्ला जों आयदानि सायाव आंनो एसे बुंग्रोनोसै नंआ‌ होमब्ला ओ आयदायानो जाहैबाय ओ आबहावा आबहावा माने गुबुंले जानायनि सायाव सावरायगोन आरोना नोंथां
औ जागोन नोंथां
आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जों मोनथिखायो नङा होमबा नोंथां जों‌नि मिथिंगानि सोरगिदिं थानाय ओ जेरै बिफां लाइफां जिब जुनार दाउमा दाउसा एम्फौ एनला बेंगोन गोलला बेफोर गासिबखौ लानानै जों मोनसे आबहावा होननानै बुङो आरो ना आ बे आबहावाखौ जों आथिखाआव नुनो मोनदों दि गोबां जाहोननि थाखाय जों आबहावाखौ गुबुंले जाबोनायखौ बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो ओ बांनायनिफ्राय बांनाय नुबोगासिनो जेरै जोंनि ओनसोलाव बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव आथिखालावहाय जों गारि मथरनि बाहायथिखौ ओ गोबां नुनो मोनबोदों बेजों लोगोसेनो
उम
जेरै कम्पानिफोर इन्डास्ट्रिफोर ओ बेफोरनि बाहायनाय ओ बेफोरनि बांबोनाय लोगो लोगोनो जोंनि आबहावाया माने गुबुंले जाबो दों होननानै जों बुंनो हायो बेजों लोगोसेनो ओ जों बुंनो हायो जोंनि माइ आबादफोराव ओ जि रासायनारि हासार बा हाग्रा फोथैग्रा मुलिफोर बेफोरबायदि बाहायनायनि जाहोनावबो जों ओ बायदि जिउआरिफोरनि गोबां खहा खालामनायखौ नुबोगासिनो दं
औ नोंथां
दा गारिनिफ्राइ ओ जि आबहावा गुबुंग्ले जानाय बेनि सोमोन्दैखौनो एसे बुंग्रोनोसै ओ गारिनि सावरायनायनि सिगां बिफां लाइफां ओ दाननायनि बा बि फां लाइफांआ ओ जोंनि थाखाय बिराद माने गोनां थि ओ बेसाद ओ बिफां लाइफां गैयाब्ला जों सुबुं माहारिया थांना थानायनि बाथ्राखौनो माने साननो हाथावा ओ बिफांनिफ्राय ओंखारनाय जि अक्सिजेन बेखौ जों मानसिआ ओ थांनानै थायो आथिखालाव जों नुनो मोनोदि ओनसोलफ्रावनो ओ गाव गावबा गावनि न'फोरखौ लुनो थाखाय जों सिगांनि जि थाखानाय बिफां लाइफां बे बिफां लाइफांफोरखौ दानै दानै ओ बे बिफां लाइफां थानाय जायगाफ्रावहाय ओ जों न'फोर बा गेदेर-गेदेर बिल्डिंफोर बा इण्डास्ट्रिफोर बेबादि लुनायखौ नुनो मोनगासिनो
औ नोंथां
बेजों लोगोसेनो ओ जि बिफां लाइफां दानफायनाय बे दानफायनायनि थाखाय जों ओ जि बार गुबुंनाय बा नांगौ समावहाय अखा बांखा मोनै बेबाय दि जों प्र'ब्लेम जोबो माने मोगा मोगि जानो गोनां जादों ओ जि जों आबाद बोथोर आबादनि जि सम माइ गायनाय दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोरावबो जों आथिखालाव बेबायदि बिफां लाइ फांनि अनजिमाया खम जाबोनायखायनो जों
औ
अ गोबां माने अखा खम जाबोनायखौ नुनो मोनदों। बेजों लोगोसेनो बु हुमनि दुंथायाबो अ बांबोगासिनो होननानै जोङो बुंनो हायो जायखौ बुङो ग्ल'बेल वार्मिं उ अ जेबो नङा गारि नि जि गारिनि जि गेस ओंखारनाय गारिनि जि बाहायथिया जोंनि अ सुबुंफोरनि गेजेराव बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो। आथिखालाव जों अ गारिनि अनगायै जों गोदोनि जि दोरोङारि खान्थि बा गोदोनि मानसिफ्रा बेदि थाबायनानै एसे बांसिन हान्थियोमोन। बा अ साइकेलफोरजोंसो बेबायदि बांसिनै हान्थिनायखौ जों नुनो मोनोमोन। अ नाथाय बेफोरनि सोलायै आथिखालनि सु बुं माहारिफ्रा बांसिन गारि जेरै- बाइक अ गारिनि मा रुति बा बेफोरबायदिफोरसो बांसिन अ बाहायनायखौ नुनो मोनसै बे बाहायनायनि बाहायनायाव जि ओंखारनाय गेस बेफोर गेसा थुङा उखुन्दैफ्राहाय अ जोंनि आबहावाखौ अ जोबोद गुबुंले खालामदों होननानै आं
औ औ नोंथां
अ अ बिदिनो जि आबाद मावनाय खेथ्रआवबो जों गुबुन- गुबुन हासार बा एम्फौ फोथैग्रा मुलि हाग्रा फोथैग्रा मुलि बाहायनायनि थाखाय जों जि अ हा दुब्लियाव थानाय फोथार-फोथाराव थानाय जि फिसा-फिसा जिउस अ अ जे-जिबि फोर जेरै-एम्बु जा बा साम' जा बेफोरनि माने अनजि माया बिरात
अ औ नोंथां।
औ नोंथां ओ जायनि थाखाय जों माने सुबुं आरो जिउ जिबिनि गेजेराव माने रोजोबथि गैयैखौ नुनो मोनबोदों आरो जेरै- इक'लजि इमबेलेन्स गोनां बुं इंलिसाव
औ नोंथां।
जों बांनायनिफ्राय बांबोनाय नुबो मोनगासिनो अ आंनि बुंनो नागिरनायनि थांखिया बेनोदि अ जों बेफोर गासैबो माने जिउसाफोरखौ बा जिउ जिबिफोरखौ जों रोजोब बे हमथाना लाखिनाया जोंनि सुबुं माहारिनि मावनांगौ खामानि।
औ नोंथां
औ जों सु बुं माहारियानो साननो गोरों मानसि जाहैबाय बा साननो गोरों जिबि हिसाबै ओ बे फोरखौ जोङो रैखाथि होनाया जोंनि मावनांगौ बिबान। जों साफ्रोमबोनि होननानै आं सानो आरो ओ बेदिनो नोंथांनाव आं मोन से सोंथि सोंनो सानदों नोंथाङा अ नोंसोरनि ओनसोलथिंथाय ओ बेबायदि आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव मायोबा मोनसे माने गोहोम गोलैनायनि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां औ जोंनि जायगायाव बिराद गाज्रि माने आबहावा गुबुंले खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो दं आरोना। बिफां लाइफां दान दाननायजों लोगोसे आरो बिदिनो नोंथाङा बुं बुंदोंदि केमिकेल इउस खालामनाय मैगं थाइगंआव मैगं थाइगं गायनायाव बहुद बेफोर जिब जुनारजों लोगोसे जों माने ओ जोंनि नांगौ आदारखौ माने माने
आह जानायाव माने बिराद गोहोम गाज्रि गोहोम खोलैगासिनो दं आरोना
बिफां लाइफां दानोबाथ' नोंथाङा मिथिखायो अ ओ बिराद माने बिफां लाइफां गैयाबानो जोंनि माने आबहावाया माने माने बिदुङा माने बारानिफ्राय आ बारा जाबोयो। दा अनेक रोखोम बिफां औ बिफां दान बिफां दानफ-दानफायनाय नुनो थाङो आरोना जोंनि जायगायाव गोदो-गोदो गोदाय बिराद बुरजा बिफां लाइफां नुयो नुनो थाङोमोन गोदो गोदाय दा हनै बिफां लाइफांखौनो फांसेबो नुनो थांला। बबेबा बबेबा जायगायाव जोंनि जायगा ओरै ओ जेनेबा ओ उल्थापानि सरलपारायाव अनेक रोखोम बिफां लाइफां दंमोन दा बेखौ ओ माने आबहावाखौ दामफाय दामफायनो अनेक रोखोम हादान सिफाय सिफाय थाफैदों आरोना बिदिनो ओ ओ आबहावाखौ माने माने फोजोबस्रांदों आरोना। दा बेजों लोगोसे ओरै जोंनि माबायावबो ओ थिबखाय फर्ब जरायावबो माने बेफोरबायदिनो बिफां लाइफां दानफैनानै आबाद आबहावाखौ गुबुंले खालामनायखौ नुनो थांदों आरो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बावखुंग्रि हाजोआव ओ हाजो गाखोनो थांबा मानि जायगायाव माने अनेक माने दानि लाइमोनफ्रा थांनानै माने माने ओ बिदि गुबुंले खालामहैदों आरोना। बेबायदिनो प्लास्टिक प्लास्टिक माने बियार बथल बेफोरबदि लोंहैनानै जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामदों आरोना। बेफोर बुस्थुआ सेवनो रोङाना ओंखायनो बेफोरबायादि गाज्रि जायो आरोना ओह दा आबहावा बुङोबाथ' अनेक जोङो मोजाङै माने थां ओ मोजां रोखोम नांगौ जायो आरो मोजां बार मोजां गोग्गो देहा माने बेफोरबादि नांगौ जायो ओंखायनो दा जोङो गुबुंले खालामनाङा बेखौ जोङो जों बयनिबो माने दायथ' आरोना बेयो दा जेनेबा जोङो आबहावाखौ रैखाथि खालामनो थाखाय बिफां लाइफां गायनांगौ।
औ नोंथ।
गायनायजों लोगोसे जोङो ओ मोजां ओ आदरबो लानांगोन जोथोन लानांगोन। बेनो आरो दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानो नामा आबहावानि बागै?
औ बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिमोन आथिखालावबो जों नुनो मोनो। जोंनि गेदेर गोेदेर इन्डास्ट्रि ओ जाय कम्पानिफोर। बे कम्पानिफोरनिफ्राय ओ गोबां रोखोमनि गाज्रि उखुन्दै ओंखारनाय नुनो मोनो बे उखुन्दै ओंखारनायनि फ्राय गोबां आबहावा गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दा लोगोसेनो बे ओंखारनाय उखुन्दैनिफ्राय ओ जोंनि सुबुं माहारिनि देहायावबो जों बुहुद माने गाज्रि रोखोमै गोहोम खोलायनायखौ नु मोनो जायनि थाखाय जों बेमार आजारजों बांसिन नाख्रेबजानो गोनां जागासिनो जों बेबायदि गोग्गो आबहावा मोनैनि थाखाय खायनो ओ जोंनि सुबुं माहारिया गोबां माने खैफोदाव गोलैनांदों होननानै बेनिखायनो जों आबहावाखौ मोजाङै जोथोनै लाखिनाया जों साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय मावनांगौ खामानि होननानै आं सानो। ओ बेबायदिनोथ' जों आबहावानि सोमोन्दै गोबां सावरायबोनो सावरायबावनांगौ दङो, अब्लाबो जों बे सुंद' समनि गेजेरावहाय खम समनि गेजेरावहाय जों माने गासिबो ओ आबहावानिसो माने सावराय जोबनो हानायखौ आं माने।
औ।
सम्भब बायदि मोना ओ बेनि थाखायनो
नोंथां।
ओ टाइमाबो जानानै फैसिगोन नोंथां ओ आबहावानि सोमोन्दै स जों बेखिनियावनो दोनथ'नो होनना सानबाय नोंथांनिसिम जों आबहावानि सोमोनदै दै ओ बिराद ओ गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय ओ नोंथाङा बे आबहावानि सोमोन्दै फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर।
आंबो गोजोननाय थाबाय आरो जोंहा बिनि उनावहाय आलदा टपिक सावरायबावनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ बेबायदि सावरायबावनो हागोन गुबुन टपिनि सायावहाय।
बहुद गोजोननाय थाबाय।
अ लोगो मोनफिनगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय गोजोन्थों।